हेलौ नोंथां
औ हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां आङो दा
नोंथाङा मानोबाफोर कल खालामदोंमोन नामा आंनियाव
औ औ आङो नोंथांजों मोनसे बर'फोरनि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव खल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांखौ सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथाङा आङो दा एसे ओरैनो फ्रियावनो दंखायो नोंथाङा मा आयदानि सायाव
सावरायनो सानदों बे आयदाखौ फोरमायना होग्रोदो दे नोंथां
औ औ जागोन दे दा नोंथांजों सावरायनो लानाय आयदायानो जाबाय उम बर'फोरा गोदोनिफ्राय माबायदि नाखौ हमनानै जाबोयोमोन नङा होमबा जोङो औ नाफोरखौ माबायदि आदब बाहायनानै ओ गोदोनि सुबुंफोरा बा दानि सुबुंफोराबो माबायदि हमनानै जायो आं बिनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो अब्ला दा आयदाफोरनो जागायनोसै नङा होमबा
सावरायनो हासिगोन दे नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायथिना होदो दे खेमफोरनानै
औ दे जागोन ओ मा होनो जों बर'फोरानो ओ गावनि जे जानाय आदार नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
जोङो मा ओरैनो जों मैगं थाइगंफोरनि अनगायैबो नङा होनबा माब्लाबा जों ना बेदर जानो लुगैयो नङा होमबा दा जों अमा बेदर जानो लुबैनायलाय जोंहा मा गासैबो बर'फोरा गावनि जानायखौ गावसोरनो बुथुम नानै लायो नङा होमबा आबादनिफ्राय आरोना जेरै दा अमा फिसाखौ बुंनो हागोन दा ना हमनायनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला बिसोरो माने नाखौ ओ माबोरै हमो जेनेबा बिसोरो बा बिथांमोनहा बिलो बा बबेबा हाखर जाम्फै बे फोरावहाय मा खालामो बा खब माने खब दोननाय आरो खब
नंगौ नोंथां
बेफोरनि गेजेरावहाय जावनानै दोननाय हाखर गोथौ बेफोराव मा खालामो नाफोरखौ हमनाय जायो आरो ना दा जोङो ना हमनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो माखासे मुवा बेसाद फोर बा आइजें आइला दिहुननानै लाबो नो रोंदों आरो बिसोर बिथांमोनाहाय
नोंगौ नोंथां
दा जोङो गिबियावनो ना हमनायनि जे आइजें बा आगजुफोर होननानै बुङोबाथाय जोंहा ना गुरनायाव जेनेबा ना गुरनायनि थाखाय जोंनो मा नांगौ जोंनो जेखाइ नांगौ नङा होमबा दा जोंनि औ जेखायखौबो बर'फोरानो गावसिनि आखाइजों बा गाव रोंगौथिजोंनो मा दिहुननानै लाबोदों आरो ना माबायदि बानायो माबायदि आदबजों बानायनांगौ बेखौ बिथांमोनहा रोंबोदों आरो आरो बेजों जे बेखौबो बिथांमोनानो फोरोंलांदों आरो दा जोंनो जे नाखौ गुरनो थाखाय जेखाय आरो जे ना गुरनानै जोङो नाखौ लानो थाखाय ओमफ्राय मा नांगौ जोंनो खबाइ नांगौ आरो औ खबाय दा जों बे खबायावहाय नाखौ लायो आरो थिग बेबायदिनो ओ ना सारनाय ना सारनाय होननानै बुङोब्ला गुरनायनि अनगायै सारनाय होननानै बुङोब्ला जों मा खालामो सारनो थाखाय जोंहा जे ना गुलि गोनां
ओम नोंथां
बेखौ जों मा खालामो पेरासुट पेरासुट बेखौबो मा होनो खानाय जायो आरोना नांगौ खिनिखौ खानाय जोङो बेखौ बानायनानै लायो आरो जोङो बै जे गाहायाव आरोना बिदिनो जोङो बै जिं जिङावहाय जों मा खालामो गुलि खायो आरो लहानि गुलि बेखौ माने बेथ' माने जों ना सारनायाव बे गोजावो नालाय जेयाथ' रेजें बुस्थु बेखायनो जे दैयाव सोमनायाव नाखौहाय हमनो थाखाय बा नाखौ जोङो बे जे सिङावहाय नांहोनो थाखाय मा खालामो गुलिखौ खानानै होयो माने गुलिया गोदोयो नालाय औ नाया बारग'नो हायै बायदि आरो दा जों बेयावबो ना सारनायाव जोङो जे नांगौ नङा होमबा गुलि गोनां जे औ बेबायदिनो आरो जोङो फासि होनो जायखौ औ बेबो जेयानो औ बेजोंबो मा खालाम खालामनाय जायो ना हमनाय जायो आरोना
नोंगौ नोंथां
दा बिबायदिनो माखासे गोबां ना हमग्रा आगजुफोर बा ओ आइजेंफोर दंबावो जेरै बुंनो हायो जोङो सेनो होनदों जायखौ बेहाय जामफै फिसा फिसा बा मानि ओरैनो दबा फिसा फिसा थारमाने बोहैलांनाय दै आरोना बेफ्राव माने खौ साथेनानै नाखौ लाखिनाय जायो आरोना। मानो होनबा नायाथ' बैसाव हाबगोन नालाय दै बोहैनायजों। बेबायदिनो आरो बेनि अनगायैबो खखा आरो गो रजबां जोंनि माने माखासे ना हमग्रा आगजुफोरखौहाय बाहायनानै नाखौ हमनाय जायो आरो औ दा। दा नोंथाङा नोंथांमोननि बा नोंथाङा जे मोनथिनाय बायदि जोंनि बा बर' फोरा नाखौ माबायदि हमनानै जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना।
नोंगौ नोंथां थारैनो हागोन। जों मानि बर'फ्रा मा मैगं थाइगंखौल' जानानै गोजोननायखौ जोङो मोनामोन माने गोदोहाय ना बेदरखौनो बांसिनै ओ जानो मोजां मोनो बिनि बेखायनो मा बर'फोरा ओ ओ दैमा दैसा खाथि बिलो बेफोर खाथिफ्रावसो मा गावसिनि नबथिखौहाय लुनानै लाखायोमोन जाह ओ सम जाब्ला सम मोनब्लानो मा बैफोर बिलो दैमा दैसा फ्राव थांनानै ना हमनानै जानो थाखाय ना। नाथाय बे नाफोरखौ जोङो हमनो थाखाय जोंहा मागा आइजेंफोर नांगौ बैफोर आइजेंफोरखौ गाव गावनो मानो गावसोरनो औवाफोरजों हेबनानै लानायसै नोंथाङा जे बुंलांदों सेन खखा फायह्रा जेरै पल' आरो जे जोङो जेखौ जोङो मोननै रोखोमनि जे जोङो बुंनो हायो जे आखायजों सारग्रा जे जे खेवालि जे होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव आरो जोङो जायखौ जोङो फासि जे होननानै बुङो जोङो बेखौ माखासे दिमोल दैमा दैसाफ्राव जोङो सानाय जायो। आरो जों बेखौहाय मोननै रोखोमनि नुनो मोनो जे फासि जेखौ जे ओ माखासेया हानि गलि आरो माखासेया सेहानि गुलि जे सेहानि गुलिजों जोङो माखासे दै दाहार जे दै दाहारफ्राव जोङो बै हानि गुलिफोरखौ जोङो सानानै जोङो नाफोरखौ जोङो हमनो हाया अब्लाना जोङो बै सेहानि गुलि गोनां जे जेखौहाय जोङो बेफ्रावहाय जोङो सानानै एबा जोङो हगारनानै जोङो बैफोर दै दाहाराव थाग्रा नाफोरखौ जोङो हमनाय जायो। बिदिनो जोङो दैफोरखौ जोङो नायै नायै मा बबे आइजेंजों जोङो नाफोरखौ जोङो हमनांगौ माने बेखौहाय जों बर' मानसिफोरखौ जों आखा फाखा होननानै जों बुंना जेरैहाय जोङो जेब्ला बैसागु बोथोर जोबखांनायनि उनावहाय जोङो ओ ना ओंखारनाय सम जायो अब्लाना जोङो मा खालामो जोङो सेन ख'खा जे फायह्रा जों बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिनै जोङो बाहायो जों बेफोर ना हमग्रा आइजेंखौ मा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मा औवाजोंनो बानायनानै लायोमोन। आरो जोङो मा जेब्लानाखि आसिन कार्तिक मार्च बे दानफ्रावहाय मा ओ अखा हानानै जे माइ सोमखांनाय समावहाय माइफ्रा ग्रौ ग्रौ जायो अब्लाना बै समावहाय नाफोरा हानजा हानजा फुजानि टाइमावहाय ओंखारबोयो बै समावहाय मा खालामो बर'फ्रा मा ओ सेनबा ख'खा नङाबा खाखि बेजोंहाय ओ बे आलि खना खनाफ्राव सानानै बैफोरनिफ्राय नाफोरखौहाय हमनाय जायो एबा जोङो नाफोरखौ जोङो सानानै दोननानै जोङो नाखौ बोखांनाय जायो आरो बिदिनो जोङो बुंनो हायो जोङो बिलो आरो दैमा दैसा बिदिनो बिलो गिदिरफ्राव जोङो माजों ना हमो होननानै बुङोब्ला जों जायखौ बुङो औवाजों बानायनाय फल' जोङो बैफोरबायदि फल'जोंबो नाफोरखौ जोङो हमनाय जायो जेरैहाय जोङो ना सल ना गोरै बेफोरबायदि मोजां मोजां ना मागुर सिंगि जोङो बेफोरबायदि ना खौहाय जोङो फल'जोबनानै जोङो मोननाय जायो जा जाहाथे जोङो बै हाब्रु बारिफ्राव जोङो जेरै ओ जोङो जे खेवालि जे होननानै बुङो जों बैफोरबायदि जेजों सारोब्ला जोङो बे हाब्रुआरि नि नाखौ जोङो हमनानै जोङो मोननो हाया नाथाय बैबायदि हाब्रु गोनां जे बिलो बेफोरबायदि दैयावहाय जोङो मा जोङो फल' जोबै जोबै जोङो नाफोरखौ जोङो हमनानै एबा जोङो नाफोरखौहाय दाहायनाय जायो बा जोङो नाफोरखौहाय जोङो हमनानै लाबोनाय जायो। बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो नाथाय जोंनि बे आथिखाल मुगायावहाय जोंहा माखासे जोङो नाफोर जोङो हमनायखौ जोङो सोलायनाय नुयो मा आथिखाल मुगायावहाय माखासे गोनोखोआरि ओ बिजोंफोर फैनायजों लोगोसे मा माखासे मानसिफोरा मा बेटारि फोरजोंहाय कारेन्ट सर्ट खालामनानैबो नाफोरखौ जोङो बुथारनाय जोङो नुनो मोनो आरो जोङो ओरैबायदि नुबावो जोङो जोंनि ओनसोलफ्रावहाय माखासे बिलो दैमा-दैसाफ्राव मा ओ जेरै खाथल होनानै जोङो बै मुसारि नेटा जों बेफोर खौ जोङो जे खालामनानै जोङो बेफोरजोंबो ओ ना हमनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आथिखाल मुगायाव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो ना हमनायखौबो जोङो सोलायनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बुंबावनो हायो जे माखासे जोङो ओ फुख्रिफ्रावबो फिनानै जोङो बैफोरनिफ्राय जोङो नाफोरखौ मा जोंनि लकेल नाफोरखौ जोङो जेरैहाय जों गोदोहाय जोङो सेन एबा खखा फल'फोरजोंसो बोखाङोमोन नाथाय मा आथिखाल मुगायाव जोङो फुख्रिफ्राव दोननानै बैफोरखौ मा ओ खम जाबानो जेफोरजोंबो बोखांनानै जानाय जों बेफोरबायदि नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनावहाय जोङो बिदि नङामोन जोङो गोदोहाय मा बांसिन बे सेन ख'खा फल' जे बेफोरजोंबो जोङो बांसिनै जोङो नाखौ हमनाय जायो आरो जोङो मा गोदोहाय आथिखाल मुगायावबो जोङो एफा एनै जोङो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय ना बोननानै जानाय आरो जोङो आरोहाय जोङो मा ओ बोरसि होनानै जोङो ना बाथा होनाय जोङो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथि खाल मुगायाव एसे खम नुनो मोनो बाथा होनायफोरखौ जोङो बोननायखौ जों नुयो अब्लाबो नाथाय आथिखाल मुगायाव माखासे गोनोखोआरि जों बानायजानाय जे बोरसि दान्दा लहानि ओ मेटेल क्राफ्सफोरनि बानायनाय जे बोरसि दान्दा बेफोरजोंसो जोङो बोननायफोरखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो गोदोहाय मा खालामोमोन जोङो ओ औवा दान्दाफोर दाननानै जोङो बे फोरखौहाय मा खानस्रिफोरखौ जोङो बुरनानै हानिफ्राय बुरनानै जोङो बेफोरखौ हाला हाला सुनानै जोङो बेफोरखौ लफायनाय जायोमोन आरो बेजोंनो जोङो गोबांथार जोङो ना हम जोङो ना ओ नास्राय ना बेफोरखौफोरखौ जोङो ना लफायनानै जोङो मोननाय जायोमोन नाथाय दै जोङो आथिखाल मुगायाव गोबां खम नुबाय आरो जों बेफोरबायदि ना हमनायखौ दा बांसिन जोङो गोनोखोआरि जों दिहुनजानाय जोङो जेफोरजोंल' जोङो दि ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो दा जोङो बु बुंनो थाङो जोङो बेफोरखौ जोङो सोलायै जोङो बांसिन जेन दा आथिखाल मुगायावबो मा जोङो सेन खखानि फायहारनि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय माखासे आं मिथियै खोथाफोरखौ नोंथाङा आंनो मिथिहोनायनि थाखाय अब्ला गोजोनथोंसै नामा नोंथां
औ दे औ गोजोन्थों
गोजोन्थों दे नोंथां